थां खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों दे।
औ आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहानो जादों नोंथाङा फ्रियै दंब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ होनोमबा नोंथां दा आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों जौ दा जौखौ जोङो बर' हारिया गोदोनिफ्राय माबादि खालामदोंमोन आरो दा माबायदि खालामनानै बिसोरो जौखौ खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जौ बुङोब्लाथ' जोङो जौखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो गोबां जिरादनि गोनांथि जायो जोङो औ जोङो गोदो जेरै जौखौ बानायनाय हुदा दंमोन बेबायदियैनो हुदाखौ जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो जोङो जौ खौ बानायनो थाखाय गिबियावनो एमावनि गोनांथि जायो जोङो बे एमाव खौ खौ बानायनो थाखाय जोङो माइरंनि गोनांथि जाग्रोयो आरो बे माइरंखौ जोङो खायसेखौ न'निखौबो बाहायनायखौ नुदों। आरो जोङो खायसेखौ बाजाराव मोननाय जा सालानि माइरं बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो। बेखौ जोङो लाबोनानै गिबियावनो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो। बेखौ सोमखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै बेखौ बोखांनानै सुनानै जाबोराव लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो जा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैबायदि मोखना आरो खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ आरो दाउस्रि आइथिं आरो थेमा बिलाइ बायदि थिखौ होनाय जायो आरो जाहाथे एमावा गोदै जानाय बायदि बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो बेफोरखौ जयै लानानै जोङो दिंखियाव देनाय जायो आरो दिंखि नङाब्लाबो औ जों खायसेखौ उवालफोरावबो देनायखौ नुदों आरो बेखौ जोङो देनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो दाला बायदि गुवार जायगायाव दिहुनना लानानै बेवहाय दै लगायनानै जोङो बेखौ ओ लारु बायदि गथा गथा खालामनाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ जोङो खालामखांनायनि उनाव जा सिगां खालामखांनानै दोननाय एमाव बे एमाव गोरान बेखौ जोङो रुनानै बेनि सायावबो फोननानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ बानायखांनायनि उनाव बेवहाय हि बायदिसिनाखौ खोबनानै दोननाय जायो आरो
नंगौ
जा जिगाब बेखौबो सायाव होसिनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे एमावा थाब राननाय बायदि बेनि उनाव औ सानसे बा साननै थानायनि उनाव जोङो एमावा जेब्ला मोजाङै रानो अब्ला जोङो बेखौ जोङो खायसेखौ बथलफोरावबो सोनानै दोननायखौ नुदों आरो खायसेखौ खौ जोदौफोरावबो सोनानै दोननायखौ नुदों आरो बेनि उनाव ओ एमाखौ बानायखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला जौखौ बानायनो गोनां जायो अब्लाबो जोङो माइरंनि गोनांथि जायो आरो जोङो माइरंखौ जोङो खायसेखौ ओ गोबां बाहायनाय नुदों जेरैबायदि माइब्रानिखौबो बानायनाय नुदों आरो माइरं गोसोमनि बा न'नि माइरं नङाब्ला सालानि माइरंखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो। जोङो जौ गोरान बानायनायाव बांसिन न'नि माइरं बा मसालानि माइरंखौ बानायनायखौ नुदों आरो जोङो बेखौ औ बेखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो ओंखामखौ जेरै सङो बेबायदिनो जोङो संग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनाव बेखौ जोङो प्लास्टिकआव जोङो दिहुननानै लानाय जायो आरो। बेयो गुसु जानाय बायदि बेवहाय जोङो दैबो सारनानै होनाय जायो। बेयो जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो बेवहाय जा बानायनानै लाखानाय एमाव बेखौ जोङो सिफ्रुनानै बेवहाय सारनानै लगायनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला बेयो सानथाम बा सानब्रै जायो अब्ला बेवहाय जेब्ला रोसि जायो। बेखौ जोङो बोखावनानै ओ बोखांनानै जोङो बाल्थिङाव बा खान्था बायदियाव जोङो बोखांनानै लाग्रोनाय जायो आरो। जोङो जौ गोरान बानायनोब्ला जोङो मोनथाम ओ जिनिसनि गोनांथि जायो। जेरैबायदि गाहायावथ' खान्थाया थाखाबाय। गेजेराव आरो पायला बुङो ओ पाइप बायदि बेफोरथ' थाबाय। आरो बेनि सायाव जोङो आरोबाव मोनसे खान्था बा दै होनाय जायो आरो। बेवहाय जोङो औ बेवहाय जोङो खफ'आ गनानै बेवहाय जौ गोराना जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ जौ गोरानखौ गोदो बैसागु बोथ बोथोराव बा मागोआव लावखार मेथाइ जा लावखार जानो थांनायफोराव जोङो बाहायनायखौ नुबोदों आरो बेबायदियैनो जोङो जौ गिसिखौबो जोङो बानायनायखौ नुदों जेरैबायदि माइब्रानि जौगिसि बेफोर बेखौ जोङो बानायनोब्ल जोङो एमखौ एसे खम होनाय जायो आरो बेवहाय जाहाथे जौआ गोदै जानाय बायदि। जोङो बेबायदिनो ओ। माइरं गोसोम बुङो बेखौ बेवहायबो जोङो एमावखौ एसे खम होनाय ज जायो आरो जाहाथे जौआ मोजां जानाय बायदि। बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव जौखौ बानायनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जौखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
हागोन नोंथा हागोन दा जोंनि बे। ओनसोलथिं जौखौ नोंथाङा जेरै बुंदों बेफोरबायदिनो। जोंनिथिंबो बेबायदिनो जौखौ बानायो आरो नोंथां दा जोंनो। गिबियावनो जोंनो जौ बानायनो गोनांब्ला जोंनि एम एमावनि गोनांथि थि जागोन जोंनो। दा जोङो एमावखौ माबादि बानायो होनब्ला जोङो गिबियावनो जोङो एमाव बानायनो थाखाय। खान्थाल खान्थालनि बिलाइ। आरो जोङो मोखनाय बिलाइखौ खानानै लाबोयो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेखौ खाना लाबोनायनि उनाव जों बेखौ। मोजाङै जोङो दिंखि नङाब्ला जों बायदिसिना। देग्राफोराव जोङो देना लानानै बेखौ गुन्दै गुन्दै खालामना लायो बेनि उनाव जोंना माइरं माइरंखौबो जोङो। मोजाङै जोङो सोमना दोननानै सुनानै जों बेखौ। खौ देना देना लानानै जोङो बेखौ मोजाङै गुन्दै गुन्दै जोङो देना लानानै बेयाव जेब्ला जोङो बै जेना दोननाय जोङो मोखोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेखौ जोङो गलाय मोनदेर खालामामनानै जोङो दुलुर दुलुर खालामना दोनो आरो नोंथां
औ
बेनि उनाव जोंना जोंना। नोंथाङा जेरै बुंनांदों जोंना माइरं जोंनो। माइरं माइरंनि गोनांथि गोनांथि जायो आरो नोंथां। जेरै जोङो ओंखामखौ जेरैबायदि सं सङो बेफोरबायदिनो जोङो। बै ओंखामखौ बै माइरंखौबो जोङो बेफोरबायदि ओंखाम संनानै। जों बे माइरंखौ जोङो‌‌। जो बायदिसिना जोङो प्लास्टिक नङाब्ला जोङो। जेरैबायदि गुवार गुवार बेफोरबायदि जायगायाव जोङो दिहुननानै बै जोङो बानायनाय एमावखौ बेयाव जोङो गलाय मोनदेर खालामामनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बै गलााय मोनदेर खामनाय खामनाय जोङो बै ओंखाम बायदिखौ जोङो। बे खान्थायाव जोङो सोना दोननानै दै एसे होनानै जोङो गोबाव सम। जोङो दोननांगोन जाहाथे बेनि‌। बेनिफ्राय जोंना रोसि रोसि ओंखारो‌। बेखौनो जोङो जौ बिदै एबा जौ गिसिबो होननाय जायो आरो नोंथां।
औ
बेखौथ' जोङो गोबां। गोबां जों बर' हारियाव गोबां फोरबोफोरावबो जोङो बेखौ लोंनाय नुनो मोनो। जेनेबा जोङो बैसागु मागो बायदिसिना जोङो फोरबोफोरावबो बै उम जौ बिदिखौ जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बे जों जेब्ला जौ बिदै मा खालामोब्ला जोंङो बेयाव खम बिबांनि एमाउबो होयो आरो ना नोंथां। जाहाथे बियो गोद्दै गोद्दै जायो बेनि उनाव जोंना जौ जौ गोरान जोङो खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोंनो मोनथामस उम मोनथाम बुस्थुनि जोंनो गोनांथि जायो। जेरै खान्था खान्था गोदोरावथ' जोंना बै जौरुसि खामनाया थाखाबाय बेनि उनाव जोंना गोजौ खान्थायाव जोंना पाइप पाइप गावथायो आरो गोजौथाराव जोंना दै दैखौ जोङो दोननाय जायो आरो नोंथां। दैखौ जोङो मानि थाखाय दोन होनोब्ला जोंना जेब्ला म ख फ' ओंखारबाय थाब्ला जोंना अ जोंना बैयो गुदुं जायो नालाय दैया बेनिखायनो जोङो बे दैखौ गुसु जोङो गुदुं दैखौ गारनानै जोङो गुसु खालामनांगौ आरो ना नोंथां होमबासो जोंना बैयो मोजाङै ओंखारबाय थायो आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ उम अर अरखौ जोङो होनानै बेफोरबायदि जौखौजों खामनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेफोरबायदिनो जों गोबां गोबां बर' हारिनि जोङो फोरबोफोराव बायदि बायदि बायदि फोरबोफोराव जोङो लोंनायखौ नुयो आरो नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा जौखौ जोङो माबादियै लोंनाय जायो आरो जोङो मा मा फोरबोफोराव जोङो लोंनाय जायो।
औ नोंथां ओ जौखौ जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां हाबा फारियावनो बाहायनाय जायो आरो ओ जोङो मागोफोरावबो जोङो लाव खार जानायावबो जोङो बाहायो आरो बेवहायथ' जोङो गोबां बाहायनाय नुनो मोनो आरो ओ नाथाय बेखौ बाहायनाय या एसेबांबो मोजां ओ नङा आरो जोङो खायसे आइजोफोरखौ जोङो न'खरखौ ओ सुफुंनो न'खरनि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखायबो बेफोरखौ ओ बाहायनायखौ नुयो आरो आरो जोङो खायसेखौ जोङो न'खराव बायदिसिना अमा बायदि फिसिनायावबो जोङो बेफोरखौ बाहायनाय नुयो जेरैबायदि जोङो अफ्रिफोरनिफ्राय जोङो ओ माइरंनिफ्राय अफ्रि बानायो नालाय बेखौ जोङो होनानै अमाफोर फिसिनायावबो जोङो आइजोफोरखौ बाहायनाय नुदों आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो जेब्ला बैसागु बोथोर फैयो अब्लाबो जोङो बै समाव जेब्ला बैसागु रंजानो थाङो अब्ला गोदोनि बायदियैनो जोङो जेरै बैसागु मोसानो फैयोब्ला मोसानो फैग्रा सुबुंफोरनो जोङो जौ बिदै राननानै होनाय हुदा बे हुदाखौ जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो बायदि हाबाफोरावबो बाहायनायखौ नुदों कास बायदियावबो बाहायनायखौ नुदों आरो। आरो औ गोदोसो खोनादोंमोन आरो जेब्ला ओ आबाद फोथाराव थाङोमोन अब्ला मेंनायखौ होखारनो थाखाय बेफोर खौ बाहायनायखौ नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दैनिनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।